हेल' नोंथां हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां खोनादोंना?
नोंथाङा खोनादोंना? औ नोंथां।
औ।
औ नोंथांखौ ओ औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदों मोन नोंथां नों नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ बिदिब्ला ओ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंनि ओ गामि एबा ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबायदि खुङो? नोंथाङा एसे संद'यै फोरमाय
औ औ बैसा ओ जोंनि आथिखालाव बैसागु फोरखौथ' ओ माने बैसागु फोरखौबो दा दा माने दा दानि जुगावथ जोङो स्नि सान सिमल' फा ओ फालिनाय नुनो मोनो आरो। ओ गोदोनि दिनावथ बिदिनो बैसागुखौ दानसे दानसे या लासेै फालिनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दा दानि जुगाव बेफोर बायदि गैलि या दाथ' आरो ओ बैसागुनि गिबि सानखौ जोङो मोसौनि बैसागु होनना बुंनाय जायो। बे मोसौ बैसागु खालि जोङो बयबो ओ फुङावनो फुङावनो सिखार नानै बयबो उम मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामो बेनि थाखाय जोङो
औ नंगौ।
गुब ओ लाव, फान्थाव लाव, फान्थाव, हालदै, दैग्लि लिथा ओमफाय बेफोर बायदि ओम बायदिसिना फिथाइ सामथाइखौ जोङो बिदि ज' खालामनानै ओ हायो आरो हायो गल गल गथ गथा गथा हायो बिदि हानानै जोङो माला सुयो आरो ओ आट दुंनि ओ आरुं आव माने औवानि आरुं बाय बे बे आरुं आव जोङो सुयो सुनानै बेखौ जोङो बाथौ आरो ननि ओ हाबलांग्रा दरखं मोखं बेफोराव जोङो आलायना दोनो आरो आरो उम मोसौ आव जोङो बिदि गोसोम गोसोम फोथा फोर फोननो थाखाय जोङो ओ सारायनि हांगार बेखौ जोङो बिदि एख'नानै जोङो थाव गलायो बेखौ गलायनानै जोङो मोसौ बोरमानि बिखुङाव मोदोमाव बेनि फोनो आरो बै ओ थालिर बिफांनि दनानि बेखौ दाननानै जोङो बेजों थुनानै होयो आरो मोदोमाव बिदि औ बि बिदि खालामनानै जोङो मोसौ फोर मोसौ फोरखौ जोङो ओ दैसा बा दैमा फोराव जोङो थुखैनो लाङो बे बेयाव थुखैखांनानै जोङो बिसोरखौ ओ थुखैखांनानै फोथाराव बिसोरखौ औ मोसौ बोरमाखौ जोङो थुखैखांनायनि उनाव हेंगारना होयो आरो बेनि उनाव जोङो बे दैमा सेराव थुखैखांनाय ओ थु खैखांब्लाथाय दैमा सेराव जोङो बे मोसौनि मोसौ बोराय बे बोराय फागाखौ जोङो बे दैमा जिं सेराव जोङो बावो आरो बेनि उनाव बे मानसि
औ।
उन्दैफोरखौ बोर होयो। बै सानखालि जों बयबो आबै आबौ मानसि मानो?